औ नोंथा अ दा जोङो दिनि टपिकखौ ओ जों एसे जोंनि ओनसोलाव थानाय उम ओ मा होनो पिकनिक स्पटफोरनि बागै रायलायनि।
अ अ ओ जागोन नोंथां।
उम उम
ओमफ्राय ओरैनो। जोंनि लकेल एरियानि माने। बेरायनाय जायगानि बागै सावरायनो नागिरदों आरो ना।
औ इनो ओरैनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय। ओरैनो माबानि बागै आ बेरायग्रा जायगानि बागै एसे बेखेवना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां ओरैनो। जोंनि जोंनाथ' ओरैनो माने। खाथि खालायाव गोबां बेरायग्रा जायगा दङ जोंनि एरियायाव ओनसोल। ओ जोङो बुंनो थाङोबा दारागाव पिकनिक सिफथ दं एबा दारागाव। बेरायग्रा जायगा। बेयाव दङ बेजों लोगोसे जोङो स दङ। आरो सकिजों लोगोसे। जोंनाव खाथियावनो। दङ मानास मानास म माहारिआरि हाग्रामा। नेसनेल पार्क दङ आरो। बेजोंनो लोगोसे जों नाव दङ खाथि खा खालायावनो जोंनि ओरैनो बगामाथि। बिदिनो आरो गोबां दङ आरो। जोंनि ओनसोलाव आङो बेनि बागैनो दा दारागावनि बागै एसे बुंफोरनो सानदों आरो। माने दारागाव पिकनिक स्पट एब बेरायग्रा जायगाया माबायदि फेमास एबा बे ओनसोला माबायदि जायगाफोरा? बिनि सायगाव एसे फोरमायनो सानदों आरो।
ओम दे बिनि बागै फोरमायना हो।
अ जोंथ' ओरैनो दारागाव हाजो होनबा एबा दारागाव पिकनिक स्पट होनबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो एसे एनै खोनाबोबाय थाखादों माने दारागाव पिकनिक स्पटनि बागै नाथाय दा माने बांसिन एसे मुंदांखासिन जादों आरो। दारागाव पिकनिक स्पटआ माने गोदो बांद्राय फेमास नङाबामोन। बाबो माने दा बांसिन मुंदांखा जासिनदों आरो। मानि थाखाय होनबा दा माने सुबुंफोरा गोजान गोजाननि सुबुंफोरा माने दाना ससियेल जुग जाबायना मेडिया जुगनि गेजेरजों माने बबे बबे जायगायाव माने दुगैनाय जायगा एबा बेरायनो हानाय जायगा दं। बेफोरनि बागै माने सोरबा सोरबा नायबिजिरो एबा सोरबा इउटुबारनि गेजेरजों मिथियो बे मिथिनायनि गेजेरजों बेजोंनो माने सुबुंफोरा फैयो आरो। दा बेजोंनो बांसिन सुबुंफोरा फैनायनि गेजेरजों माने मोनसे जायगाया मुंदांखा जायो। दा बेबादिनो दारागाव पिकनिक स्पटआबो दा एसे गोदोनिसाय बांसिन माने सुबुं अनजिमा फैग्रा जाबाय आरो। बेयाव दा गरम बोथोर समाव माने सुबुंफोरा दुगैनो फैयो आरो। दुगैनानै गावनि गोसोनि माने
ओम
देहाफोरखौ एसे स्रां खालामनो फैयो आरो। माने दुगैनो ओ रंजानो फैयो उम माने बेरायनाय हिसाबै दुगैनोबो फैयो आरो। ओमफाय दारागाव पिकनिक स्पटआव आरो जोङो ओरैनो गोजां बोथोर फोराव पिकनिक जानोबो फैनाय जायो सुबुंफोरा पिकनिक जानानै बेयावनो माने मोसानाय रंजानाय खालामनो फैयो आरो। दा दारागावआथ' ओरैनो माने लकेसनखौ नायोबा एबा जायगाखौ नायोबा बियो भुटान हाजोनि खाथियावनो नांजाबना भुटाननि खा थियावनो भुटाना दारागावनिफ्राय ओजों साहा गोलैयो।
अ भुटान बरदार
गोग्लैनाय जायो आरो। दारागावआ ओरै भुटाननि हाजोनिफ्राय दैया स्राय स्राय बोहैबोयो। बे बोहैबोनाय जिङावनो माने सुबुंफोरा पिकनिक जानो थाङो। आरो बे जों लोगोसे नै दा गरम-गरम बोथोराव माने सुबुं फोरा दुगैनो थाङो आरो। ओमफाय दारागाव ओनसोलाव माने दा सुबुंफोरा गोबां सुबिदा मो दों आरो माने दारागाव पिकनिक स्पटआ इसे मुंदांखा जानायनि उनाव ओ खाथ खालानि अ खाथि खालानि सु द'खान माबा माबि गलाफोर होनानै बे जायगायावनो माने इसे एनै रां खामायनो हायो
औ
बेरायनो फैनाय सुबुंफोरा बे गलानिफ्रायनो जायो गला गलाफोरनि माने सुबुंफोरा इसे एनै रां खामायनो हायो आरो रां खामायनायाव एसे सुबिदा होयो आरो ओनसोलनि जायगाखौबो माने एसे जौगाखांख खालामनो हायो आरो
औ दारागावनि थाखाय दारागाव पिकनिक स्पटनि थाखाय एसे ओनसोला एसे जौगाफ
अ जौगादों ओं नंगौ माने आरो। बेजों लोगोसे माने खाथि खालानि सुबुंफोरा एसे सांग्रांथिया बांसिन जायो आरो माने गोजाननि सुबुंफोरा फैबा माबायदि जोङो।
औ।
बाहायनांगोन। जोंनि समाजाव माबायदि माने बिहेभार माने एसे आखुफोरखौ बाहायनांगौ बेफोर सोलायलाङो दा गुबुननि मानसिफोर फैयो नालाय। बेयाव माने साखोन- सिखोनफोरा थायो आरो एसे -एनै जायगाफोरखौ फोसाबो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे समाजनि नेमखान्थिफोराबो मोजां। जायो आरो। उम बेजों आरो ओरैनो नायोब्ला सोरबाथ' जोङो दारागावा जोंनि बाक्सानि दिडिस्ट्रिकआवनो माने फेमाससिन जायगा आरो बे दुगैनाय एबा बेरायनायनि सायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला
गोबां मानसिफोरानो गरम बोथोरफोराव बांसिन थांनायखौ नुनो मोनो
अ अ उम दा उम दा बायदियावथ' नै जुन जुलाइआव बांसिन मानसियानो दुगैनो फैनाय जायो आरो दुगैनायजों लोगोसे सुबुंफोरा एसे- एनै जाग्रा लोंग्रा लाबोनानै खाथिफोराव जानो फैयो आरो
ओमफ्राय जोङो दारागावनि अनगायैबो जोङो सखिनिखौबो बुंनो हायो। सकि ओनसोलाबो भुटान हाजोजोंनो नांजाबनाय बियो माने सुबुन खाता ओनसोल गोलाव गोलैहैनाय जायो
औ
ओमफ्राय जोङो सकियावबो दुगैनोबो थाङो मानसिफोरा ओमफाय आरो गोजां बोथ बोथोर समाव पिकनिक जानाय समाव ओरै मानसिफोरा पिकनिक जानो थांनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबो बाक्सा डिस्ट्रिकनिनो मोनसे फेमास माने जायगा आरो पिकनिक जाग्रा आरो बेरायहै बिनाय जायगा ओम
औ
सौकियाबो जोबोद समायना जायगाया बेयाव माने भुटान हाज जोंनिफ्राय दै बोहैनाय दङ जिरै जिरि बेयाव माने मानसि फुरा गोसोखौ गुसु खालामनो थान्दा खालामनो थाखाय दुगैहैयो आरो गोजां बोथोराव रंज रुजानाय समाव रंजाहैयो आरो बेनो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बेयाव जोंनि खाथि खालानि फोरा बेयावबो माने गला दखान होनानै रां खामायनो हायो। आरो मोनसे माने गुबुन जायगानिफ्राय मानसि फैबाथाय मोन से ओनसोला एसे जौगाखां थां जायो आरो बेयावबो सखियावबो जोंना सुबुंफोरा एसे एनै जौगाखांनायखौ नुनो मोनदों जे गला होनानै एबा माबा मोनसे रां आरजिनो हानाय बायदि सुबिदा मोननायनि थाखाय आरो जोंनि खाथियावनो दङ जोंहा बेरायग्रा एबा दावबायग्रा हिसाबै जोंनाव मानास नेसनेल पार्क एबा मानास माहारियारि पार्क दा बेयावबो गोबां माने नेसनेल इन्टारनेसनेल सुबुंफोरा फैयो आरो बेयाव बेरायनो ओम भारत जों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोराबो बेयाव माने जिब जुनारखौ नायनो आरो मिथिंगानि समायनाखौ नायनो था खाय बेरायनो फैनाय जायो आरो दा बे बेरायनो फैनायाव जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव एसे एनै माने रांखान थियारि रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननाय जायो आरो नेस नेल पार्कआव बिसोरो ओमफ्राय बे रांखान्थियारि मुलाम्फाया मानास नेसनेल पार्कखौ जौगाहोनायाव गोबां बिहोमा होयो आरो दा मोनसे जायगायाव नेसनेल पार्क थायोब्ला बे जायगानि ओनसोलफोरखौ नायनो एबा पार्कखौ नायनो थाखाय गोबां जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो। बिसोरो नुलांनायनि उनाव मोनसे जायगाखौ माने बाख्नायो आरो बे बाख्नायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे ओनसोला माने देभलप जायो एबा सिनायथि जायो आरो दा जों म नेसनेल पार्कआथ' गोबां फुराना जाबाय
औ
दा बे पार्कनि सिङाव गोबां जिं जिब जुनारफोर नुनो मोनो आरो माने गुबुन नेसनेल पार्कआव मोन जिब जुनारफोरखौबो जोङो मानास नेसनेल पार्कआव
औ औ ओरैनो मा मानासाव ओरैनो मा मा ओ जुनारफोर नुनाय जायो ओरैनो
ओरैनोथ' मानास नेसनेल पार्कआवथ' गोबां जिब जुनार मोननाय जायो बेनि गेजेरावनो मोन मोनसे फेमास मानास नेसनेल पार्कआ फेमास जानायनि मुंदांखा जानायनि जाहोनानो जाबाय मोसा मोसाखौ बेयाव बांसिन मोननाय जायो मोसानि स मोसानि अनजिमाया बेयावनो हायेस्ट आरो जोंनि आसामनि गेजेराव ओम ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ अमा थावख्रि दङ अमा थावख्रि आरो सनालि मोख्रा दङ आरो बेजों लोगोसे दावराइ
औ
जोङो माने ब्लेक फान्थारबो मोननाय जायो आरो माने मोसा गोसोम मोसा गोसोमखौबो जों बेयावनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे दङ मुफुरफोर दङ मुफुर आरो
आरो मैदेरबो मैदेरबो नुनो हायो। मोनो खोमा ना।
अम मैदेर मोनो मैदेरानो बेयाव दङ। गोबां दङ दा बेनि मानास नेसनेल पार्कनि मैदेरफोरानो खाथि खालानि जायगाफोराव। थांनानै माइ आबादफोरखौ जाहैनाय जायो एबा। बा सुबुंनि नफोराव थांनानै। एसे एनै खालामहैनायखौ जों नुनो मोनबाय थानाय जायो।
औ
ओमफ्राय जोङो। बे जिब जुनारफोरखौ संरैखाथि खालामनायनि बिबाना जोंनि आखायावबो दं आरो मानास नेसनेल पार्कनि। जिब जुनारखौ संरैखा। खालामनायाव जोंनिबो दायथ दङ बेखौ जोङो। आथा खालामनांगोन। रैखा खालामबासो जोंनि माने जिब जुनारा थांना थानो हागोन। बेजों लोगोसे मिथिंगायाबो। समायनाय थागोन आरो
जोङो ओ जोङो माबदि। दे रैखा खालामनांगोन बेनि बागै एसे। फोरमायना हो नोंथांङा।
खौ रैखा खालामनो थाखायबा जोङो माने दंफां लाइफां दाननायखौ बन्द खालामनांगोन। आरो हाग्रा ओनसोलाव। न लुनायफोरखौ बन्द खालामनांगोन जिब जुनार थाग्रा जायगाफोराव न लुना। एबा आबाद मावनायफोरखौ जों बन्द खालामनांगोन।
औ
दंफां लाइफां गायनायखौ बांहोनांगोन। हाग्रा ओनसोलाव उम आरो बेजों लोगोसे। दंफां लाइफां गायनायजों लोगोसे जोङो माने मिथिंगानि आबहावाफोरखौ एसे संरैखाथि खालामनांगोन। जेरै आबहावा गुबुंले खालामनायाबो जोंनि जिब जुनार एबा मिथिंगाखौ खहा खालामो। आबहावनि गुबुंले जानायनि थाखाय दंफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनो हमदों। दा बेफोरखौ जोङो खमायनांगोन आरो माबा मोन से इन्डास्ट्रि खुलिनायनि नामाव जोङो दंफां लाइफां दाननायखौ खमायनांगोन ए बा लामा लुनायनि नामाव दंफां लाइफां दाननायखौ खमायनांगोन। बेजों बेजों जोङो जिब जुनारनि माने सुबुं अन